औ नोंथां।
ओ औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
दाथ' आं ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै।
अ औ माबोरै दं दासान्दि?
दासान्दिथ' नोंथां मोजाङैनो दं।
औ आंबो दङ मोजाङैनो।
औ।
ओ नोंथाङा फ्रि नामा दासान्दि?
ओ दाथ' आङो फ्रियैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सा-सोमोन्दै सावरायनि नामा
औ सावरायजागोन नोंथां।
खोनादों ने नोंथां औ बर'फोरा औ। ओ आयदाखौ ओरै लानोसै बर'फोरा ओ आबाद आरो फालांगि आयदायाव माबोरै जौगानो हादों बेनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ औ। नोंथाङा ओरैनो एसे बुंनो हागोन नामा गोदोहाय आबादखौ माबोरै मावनाय जायोमोन। बिनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां।
बुंलाय नोंथाङा एसे
ओं नोंथां जोंहाथ' गोदोहाय आबादखौहाय ओ जेरै दा जोंहाथ' दा गोबां सोलायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गोदोहाय जोंना बेबायदि मोसौजोंसो हालेवोमोन आरो ना नोंथां। आबाद मावैनि सिगां जोंहाथ' हालौनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो जिथु माइ गायनाय होन माबा मोनसे मैगं थाइगं आबाद मावनाय होन जों बेफोराव जोङो हालेवगोरनानै लानो गोनां जायो।
हालेवखांनायनि उनावसो जों आबादखौ गायनो हायो मावनो हायो जोंहा जोबोर खस्थ' जायोमोन गोदोनि दिनावहाय एबा जों आबाद मावनायाव गोदोहाय नोंथां जोंहा आबादखौ खिन्थु जोंहा जोबोद मोजाङै मावोमोन जिथु जों गोबोरखि खि हासार जों बेफोर होनानै जोंहा गोदोनि मैगं थाइगंफ्रा जोबोद माइफोरा जोबोद मोजां जायोमोन मानो होनोब्ला गोदोहाय बेबायदि केमिकेल इउस खालामामोन नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओआबै आबौमोननि जेनेरेसननिफ्रायनो बेबायदि आबाद मावनानै ओ सोलिबोनाय गोबां जों नुबोदों मानो होनोब्ला खोनाबोदों मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुं माहारिफ्रा जोबोद बेबायदि नेचारेल आबाद मावोमोन अरगेनिक आबाद मावनानै जायोमोन एबा फानोमोन दायो नायोब्ला जों दायो कम्पेयार खालामोब्ला नोंथां जोंहा दायो जोंहा जोंहा दायोथ' जों गोबां टेक्नलजिजों बरन जानाय आदब खायदायाव बाहायनानै बेबायदि ट्रेक्टर गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
बेफोरजों हालौवनानै एबा जोंनि आबादखौहाय मावनोहाय जों जोबोद गोरलै हायो नाथाय जों हालेवनायावल' जोंहा मोजां मानो होनोब्ला जोङो आबाद मावोब्ला जों माबा मोनसे मावोब्ला जोंहा दायो जुगावहाय मेडिसिन गोबां बाहायो मानो होनोब्ला जों बांद्राय मेडिसिन बाहायोब्ला मैगं थाइगंङा मोजां जायो नाथाय फारसेथिं जोंनि थाखाय माबायदि खहा खोख्लैदों जों बेखौ बुजिनांगोन एबा साननानै नायनांगोन अब्लासो जोंनि आबाद मावनायनि माबा मोनसे ओंथि थागोन मानो होनोब्ला जों बांद्राय आबाद आबाद मावनानै जों बांद्राय मेडिसिन जों इउस खालामोब्ला जोंनि देहायाव माबायदि गोहोम खख्लैगोन जों बेखौ सान नांगोन। ओ गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमबो आबै आबौमोना फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों मैगं थाइगं गायनानै। दासिमबो जों खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोङो मैगं थाइगंखौ दाथ' ओ दानि जुगावथ' गोबां मेडिसिन होखायो नङा होनोमबा मैगं थाइगं दा
औ नंगौ।
औ मैगं थाइगंनि ओ मेडिसिन होनाया जोंनि देहायावहाय जोबोद बेमार आजार खोख्लैदों नोंथां। मानो होनोब्ला जों मैगं थाइगंनिफ्रायनो जानानै जोङो जोङो डेलि लाइफाव जोङो ओ मैगं थाइगं जाखायो नङा होमबा नोंथां जोंनि जिथु औ जोङो फुं आरो सान होन मोना होन जोङो जाबाय थायो जों मैगं थाइगं। जोङो जोङो बेखौहाय जों मैगं थाइगंखौ जोङो बेबायदि बांद्राय मुलि इउस खालामालासिनो जोङो बांद्राय मेडिसिन इउस खालामा लासिनो जोङो गायोब्ला जोंनि ओ अर्गेनिक जों गोबोरखि हासार होननानै जों गायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां एबा सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां ओंखायनो जोङो अर्गेनिक जोङो मैगं थाइं गायनो नां गोदोनि बायदि गोदो ज जेरै जों गायोमोन एबा जों एम्फौ जायोब्लाबो जेबो नङा नाथाय जोंनि देहाफ्राव माबायदि गोहोम गोग्लैयो बेनिफ्राय जों रैखाथि मोननो हागोन जों अर्गेनिक गायोब्ला। आरो सुबुं माहारिफ्रा जोङो आबाद मावनायावहाय बा आबाद मावनानै जों जिथु अर्गेनिक बरहननाय फिथाइफोरखौहाय जों हाथाय बाजार गलाफ्राव जों फानहैयोब्ला अरगेनिक होननानै मिथियोब्ला माबायदि बास्थाब लायो माबायदि ओ सिख' लायो मैगं थाइगंखौ नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला ओ मैगं थाइगं अनिक ओ अर्गेनिक गायोब्ला जोबोद मोजां जोंनि देहानि थाखाय ओ दानि जुगावबो गोबां फालांगि खालामो मानो होनोब्ला ओ मैगं थाइगंनि जोबोद बेसेनाबो बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। मानसि सुबुं माहारिया बांलांनो हमबाय बेनिखायनो जोंनि मैगं थाइगंआबो दाम जालांनो हमबाय ओ दा नोंथांङा बेनि सायाव आबादनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायनो सानगोन नामा?
औ जागोन ओ दुलाराय भारताव जोंहा ओ उदांस्रि जानायनि सिगां भारतआ उदांस्रि जानायनि सिगां ओ स्निजि जौखोन्दोआनो आबाद नां थाबना दंङमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोंङो ओरैबायदिखौ नुदों ओ दा आथिखालाव आबाद बिथिंङाव एसे खम जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ओ बै समाव थांङा बुंलांनाय बायदिनो आबाद बिथिंङाव ओरैबायदि ओ जोबोद गोग्लैसोनायमोन आरो। ओ टेक्न'ल'जिनि खममोन। बेकथि रोखोमै मोजां रोखोमनि हासार बाहायनायनि बेफोरबायदि ओ खौ जों नुबोदों आरो ओ आरो बै समाव जोंनि आबादनि दिहुन्थायबो गोबां जोबोद खममोन आरो गुबुन हादोरफोरजों रुजुनायाव। नाथाय आथिखालाव जों ओरैबायदिखौ नुबोदों ओ बिगियानारि आदबजों आबाद मावनायखौ नु दों। बेबायदिनो ओ ट्रेक्टर बाहाय आरो पावार टिलार बेफोरखौ दै सारनायाव बाहायनाय आरो बेजों लोगोसे मोजां मोजां रोखो मनि हासारफोर बाहायनाय बेफोरखौ जोंङो आथिखालाव नुबोदों आरो। ओ बेबायदिनो
औ
ओ ओरैबायदि ओ जोंहा आथिखालाव आबाद मावनाया जो-गोबां खम जालांबाय जिहेथु ओ आरोबाव बिनि उल्थायै जोंहा सुबुं माहारिया जोबोद बांलांगासिनो दंङ। बेबायदियै मोनसे समाव जों ओरैबायदिखौ नुहुरो ओ जानाय आदार ओ बन्द' जानाय नोङा नोंथां ओ जोंनि गेजेराव जानाय आ दारखौ नांबायानो थागोन नाथाय बैबायदि समाव जुदि आबाद मावग्राफ्रा गोबां खम जायोब्ला ओ मोनसे समावहाय आबादनि बेसेना गोबां बांहैगोन। बेबायदि जानायाव बै आबादारि बिथां मोना सुबुंफोरा साफा सानै मानसिफोरा आबाद मावै आबादखौ मावोब्ला बिथांमोना गोबां रां खामायहैनो हा गोन आरो बे आबादजोंनो मानोना ओ बै सुबुं अनजिमा बांहैनाया बिथांमोना आबादनि गोबां दिमान्ड खालामगोन बेबायदि समावहाय बिथां हागोन आरो गोबां रां आरजिनो हागोन बेबायदिखौ नुहुरदों आरो बेजों लोगोसे ओ गोदोनि समावहाय आबादखौ गोबां खम मावनाय जायोमोन माने फालांगियारि आदबजों जों नायनाय जायामोन न'आव बाहायनाय ओरैनो बेबायदिनो दोनथुमनानै नानै ग्रोब बार होबानो जानाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोंङो मोननो हायो आबादखौबो जों फालांगियारि बिथिंजों मावनाय जादों आरो ओ जेरैहाय बायायदियै मैगं थाइगंनि बेलायाव जों बुंङोब्ला बिदिनो जिंखा बहल ओ बेफोरबायदिनो बानलु फान्थाव बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो ओ फालांगियारि नोजोरजों नायनानै बे मुगायाव आबाद मावनो खौ जों नुनो मोनदों आरो ओ बेबायदिनो थां नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावगोन नामा
औ ओ आबादनि सायाव। ओ दा जोंनाथ' आबादनि सायाव नायोब्ला दा फालांगि खालामनो नायोब्ला जोंना गोबां ओमफ्राय इदिनो आइजोफोर फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोङो हाथाइ सहर गलाफ्रावहाय गोबां खस्थ' नि गेजेरजों फालांगि खामनानै गावनि न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ आरो सिगांथ' जोंना बेबायदि आबाद ओ फालांगि खालामनायाव जोबोद खस्थ'मोन गारि मथर गैयि जानानै दाथ'
औ लामा सामा।
औ।
मोजां हमबाय जों इजिहायैहाय जों मोनसे समनि गेजेरजों मोनहैयो हायो गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन जेन साइकेल एबा बेफोरजोंसो हान्थिनो गोनां जायोमोन जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जों गोबां अजन लानानै जोङो थांनो गोनां जायोमोन आबाद एबा लाना मावनायखौ जों एबा फालांगि खालामनो दायो जोबोद इजियै जोङो लाबोनो बाइक स्कुटि बेफोरजों जोङो गोबां लाबोनानै जोङो एबा बेफार खालामनाय बाय बालाय फानलाय जों बेफोरबायदि खालामनो हायोमोन
औ नोंगौ नोंथां।
नङा ओमबा नोंथां दा समाबो जाना फैबाय।
औ औ गोजोन्थों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय।
औ औ दे नोंथां।